हेल'
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
नै आं ओरैनो जिरायनानै दङ'
अ नोंथांजों आङो माने बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन दे नोंथां
अ सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ अ जोङो जोङो बिफां लाइफांखौ मानो गायनांगौ नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखायोना
औ औ
अ माने जोङो बिफां लाइफां बिफां लाइफां गायनाय माने आ जोङो मा खालामनो हायो माने आबहावाजोंहाय लोगोआरि बे बे सोमोनदोखौ जोङो लुखांनो हायो आरो नोंथाङा खोनादों नोंथां औ माने बिफां लाइ फां गायनाय मानि जोङो जोंनि जोंदि माने आबहावाजों लोगो ओमफ्राय जोंदि आबहावानि लोगो आरो बे सोमोनदो खौ जोङो लुखांनानै मानसि आरो बिफां लाइफांनि गेजेराव बेखौ जोङो लुखांनो हायो आरो आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफां गायनायनि गोबां माखासे बिथांखिफोर दङ' बेफोर जाहैबाय नोंथां जोङो मा खालामनांगौ माने बिफां लाइफां गायोबा जोंहा ओ माने दुंथायाबो खमायो नङा होमबा नोंथां औ नदुंथायाबो खमायो ओमफ्राय बेबायदिनो मा होननानै बुंनो हागौ माने दा जोङो बिफां लाइफांजों आरो मानसिजों बिफां लाइफांजों सुबुंजों गोबांथार सोमोनदो दङ आरो नोंथां
औ
दा बेनो जाहैबाय माने अ जोङो बिफां लाइफांखौ मानो थाखाय गायनांगौ बेनो जाहैबाय गिबियावनो बिनि जाहोना जाहैबाय आ बिफाङा जों हगारनाय हां जि कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेखौ बियो दंफाङा बोनानै लायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय दंफाङा बे बिफां लाइफाङा जोंनो होयो मोनसे गोग्गो अक्सिजेन गेस बेखौ जोङो आ‌ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो नोंथां
औ-औ-औ
आरो आरो बेल' नङा बिफां लाइफाङा ओ जोंनोहाय माने गोबांथार आ सुबिदा मुलाम्फा फोरखौबो जोंनि लाइ जोंनि जिबनाव जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो आरो नोंथां बेबायदिनो जेरैहाय आ माखासे दाम बेसेन गोसा बिफां जेरै आ ओ मा होननानै बुंनो बिदिनो आ सनदन दंफां आ साल दंफां ओमफ्राय बिदिनो आ गामबारि दंफां सिगुन दंफां ओमफ्राय बिदिनो आ माखासे जोंनि आसामनि जि हादरसानि मोनसे हलं दंफां होननानै बुङो बेफोरबायदि दाम गोसा गोसा दं फांफोरखौ गायनानै दंफांनि बिफां फुलिफोरखौ लाबोनानै गायफैनानै जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जोंनि गामि ओनसोलफोरखौ दंफांफोरजों समायना खालामनानै जोंनि गामि ओनसोलफोरनि आ साया सायख्लुम सोमखोर समायना बेफोरखौ जों आ जोंनि ओनसोलफ्राव बानायनानै लानो हायो आरो नोंथां
औ
खोनादों नोंथाङा औ-औ दा बिफां लाइफाङा जोंनो ओरैबायदि सहाय होयो माने गोबांथार बिफां लाइफां गायोब्ला बेबायदिनो आ जिब जुनारफ्राबो बेफोरखौ मोजां मोननानै बे आ बिफां लाइफां गायनायफोराव थाफैनो हायो आरो बेबायदिनो दाउस्रि दाउला फ्रावबो बे बिफां लाइफांनियाव जायगा थाग्रा खुलि बानायना होनाय जाबाय नालाय बंफां लाइफां गायनाया जोंनि आ जिउ सुबुं खुंनाय समाजाव बेबायदिनो जिब जुनारखौ अननाय बेखौबो जोङो दिन्थिनाय जायो आरो नोंथां दा बेखायनो बिफां लाइफां गायनो थाखाय जोङो आ बयखौ खौबो थुलुंगा होनो हायोबोला ओ बयखौबो जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो बेफोरनि सोमोनदै खोनथानो हायोबोला बिफां लाइफां गायनाया मा मुलाम्फा दङ आरो माबादि जों सुबुंखौ हेफाजाब खालामो बेफोरनि बिफां लाइफा फांनि गुबै गायनायनि जाहोनफोरखौ जुदि खोन्थानानै होनो हायोब्ला जोङो आ निसय जों बुजिनो हागोन माने गामि ओनसोलफोरावबो बिफां लाइफांखौ गायनानै जों गोबांथार आ बेबायदिनो रां आरजिनो हागोन जेरै बेबायदिनो दाम गोसा गोसा बिफांफोर गायनानै मोजां मोजां बेसेन गोसा बिफांफोर गायनानै न'खरखौ खुंलांनो हागोन मोजांथार बिफां फुलिफोरखौ लाबोनानै गायनानै बेबायदिनो आ मिथिंगायारिफोरखौ समायहोनायजों लोगोसे बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो न'खर खुंनाय जिउ जापन खालामनाय जोंनि संसार जानायाव बेफोरखौबो जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बेखौ आं सानो आरो नोंथां
औ-औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ-औ-औ दा बेबायदिनो आरो बिफां लाइफां गायनायनि माखासे आदब खायदाफोरखौ जोङो गोनोखोआरि बिथिंजों नायोब्ला दाथ' आरो गोदोनि बायदि नंला बोथोरफ्राबो गोनोखो खोआरि बिथिंजों गायनानै बेबायदिनो हासार माबा माबि आरो गोबांथार गोनोखोआरि आदबफोरखौ बाहायनानै बिफां लाइफांखौ गायोबोब्ला हा निस्य आं सानो माने जोंनि बर' समाजावबो ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बिंफां लाइफांखौ गायनायजों लोगोसे आ जोंनि उन जेनेरेसन जोंनि उन जोलैफोरनियावबो जों खोन्थालांनो हागोन दि बिंफां लाइफाङा जोंनो गोबांथार हेफाजाब खालामो बेबायदिनो हां लानायाव जोंखौ सहाय होयो बेबायदिनो जोंखौहाय बा जिउ खुंनाय जिउ राहा दानायफोरावबो जोंखौ हेफाजाब होयो बेफोरखौ जों उन जिबन फोरनो खोन्थालांनो हागोन बेखौ मिजिंथियो आरो नोंथां औ दा नोंथाङाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ दं नामा नोंथां नोंथाङा माबा मोनसे सावरायनांगौ दं नामा
दङ नोंथां
औ दे दे नोंथां दे
औ बिफां दायो जों दा बावै जोङो जुदि बिफां गायो माने जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जों गोथाङै लाखिनाय नङा होमबा नोंथां औ बिफां गायोब्लासो जोङो जों आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बा जोंनि बारहावाखौहाय गोथारै लाखिनो हायो बिफां गायनायनि गेजेरजोंहाय दा बिनि बेलायावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालाव नुनो मोनदों सरखारि आरो बे सरखारि माखासे ओ अर्गानइजेसनफोरा बिनि सायावहाय गोख्रों नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनदों जे सरकारि भाबै जोङो नुनो मोनदों बे ओ गभमेन्टआ हरदों जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिफां गायनायनि गेजेरजों ओ रां होनाय नङा होमबा जि रां होनाय जि रोजा रां होनाय औ बेबायदि बेबायदि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे माने सरखारनिफ्राय मोनसे माने बिफां गायनो थाखाय मोनसे थुलुं गा होदों आरोना मानसिफोरनि गेजेरावहाय ओ बेजों लोगोसे आरो ओ मोनसे मा होनो बेजों मोनसे सोलायनाय फैथों बेबायदि नाजानाय सरखारनिफ्राय बेबायदि नाजानायखौ जों नुनो मोनदों औ औ आरो माखासे एनजिअ फोराबो बेनि बेलायावहाय ओ गोख्रों नोजोर होयोना औ बिफां गायनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनायावबो माने हेफाजाब होयो आरो बिसोरबो थुलुंगा होयो मोनसे ओ स्ल'गान बिसोर बानायो बिनि गेजेरजों माने सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बिफां गायनो बा आबहावाखौ साखोन सिखोन ला खिनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरोना बेनि गेजे गेजेरजों माने बयबो थुलुंगा जानानै बिफां गायो। गायनायनि गेजेरजों आबहावाया साखोन जायो।
औ
बिनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफां गायनानैनो गोबां रांबो आरजिनो हायो जेरावहाय जोङो नखर खुंनो थाखाय ओ गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जायाना बिफां गायनायनि गेजेरजों गय बिफां गायोब्ला जोङो ओ गय बागान बानायोब्ला जोङो सय सात बोसोरनि उनाव जों बिनिफ्राय फिथाइ मोननो हायो फिथाइजों फिथाइखौ जोङो समजोंहाय ओ आथिखालाव गोबां बेसेन दङ गय फिथाया। नङा ओमबा गय फिथाइ फाननानै जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना ओ बे बे गय ओ गय फिथायाबो जोंनो रां आरजिनायाव आरो नखर दैदेननायाव जोंनो गोबांथार मदद होयो समजों लोगोसे आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे बेसेन गोसा फिफां जायखौ आगर बिफां होनोना बे आगर बिफाङा जोंनि आफार आसामावहाय गोबांथार बिनि सायावहाय ओ खेथि खालामनानै बेखौ फानहरनाय गुबुन हादोराव बियो माने फानहरजायो आरोना आगर बिफाङा बेनि बे बिफांनि फ्राय माखासे मोदोमफ्रु ओ सेन्ट पारफिउम बायदिसिना बानायनायखौ जों मिथिनो मोनो। नङा होमबा बेफोर माने गुबुन हादोरावसो साप्लााय जायो आरो बेफोर बिफाङा केजियावनो बेसेबांबा ओ हाजार बेसेबांबा रोजा रां मोनो होननानै जों मिथियो। फांसे बिफाङावहाय ओ बेसेबां किलु माने बिनिफ्राय मुवा दिहुननो हायो बेजोंहाय ओ बेखौ नायनानै बेनि बेसेना जायो आरोना औ। बेनिफ्राय औवा बिफां औवा बिफांनिफ्राय जों गोबां जिराद ओ बे दिहुननानै लानो हायो न'वाव बाहायनाय बा ओ बेखौ ओ न'वाव बाहायालासिनो फानहैनो हानाय माखासे जेरैहाय हासिब खादा ना औ सेन जेखाइ खबाय बायदिसिना जों बे बिफांनिफ्राय दिहुननानै जों न'आवबो बाहायनायजों लोगोसे हाथायावबो फानहैनो हायो
औ
औ बेजों जोङो रांबो खामायनो हायो दा जोंनि ओनसोलावहाय थसे औवा भलकाया ओ सेजौ बाजि रां बेबायदि मोनो आरोना दा औ दा बेखौ बिफांखौ जोङो गायोब्ला बेफोरखौ फिन गायफिननांगौ गोनांथि जाया। मानो होनोमबा बोसोरै बोसोरै बे एरबाय थायो जेसेबां दानबाबो बियो माने हारसिंनो रोदोमफिनो आरो।
औ नोंथां औ
औ बेजों आरो बिनि अन अनगायैबो जों मा दैज्लां दाबायदि बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरावहाय बेनिफ्राय जोङो ओंख्रि जानो हायो औवा मेवाइ हाय गोरलैयै ना गोरलैयै गोरलैखौहाय दाननानै बेदरजों अनलाजों बेसेबां गोथाव जायोना।
औ नोंथां औ
औ आरो बेखौ जोङो बे औवा बिफांनि बे गोरलै खिलिनायखौ जोङो थिनानैबो जानो हायो जेरैहाय बेखौ बे औवा मेवाइखौहाय हाफ्लेनानै गोबाव समहालागि जानो थाखाय जों भयामाव सोनानैहाय दोननो हायो नङा होमबा बेबायदि दोननानै जोङो ओ बोसोर गिदिंजासे जोङो जानो हायो आरो ओंख्रि संनानै ना बेदरफोराव अन अमा बेदरफोरावहाय होनानै जानो बेसे गोथाव जायो आरो अनला ओंख्रिबो जानो हायो जोङो ना आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिफां गायनानै माखासे बिफां जेरैहाय ओ मा होनो इन्दि इन्दि बिफाङा इन्दि बि बिफांजों जोङो बागान बानायनानै जोङो एम्फौ फिनो हायो। एम्फौ फिनानै जोङो एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोब फिथोबखौ जोङो खुन्दुं लुनो हायोना खुन्दुंजों आरो गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा जि दि दिहुननो हायो इन्दिनि दख'ना जोमग्रा फास्रा बायदिसिना दानानै जोङो बेखौ फालांगि खालामनो हायो इन्दिजिननि बेसेना आथिखालाव गोबांथार इन्दि इन्दि जि गांसे